हेलौ औ औ नोंथां। ओ जों दा। फिथाइ सामथाइनि सायाव लायरायनो सानदों
औ औ औ देलाय नोंथां।
औ जेनेबा जों फिथाइ सामथाइ होनबा मिथियोदि फिथाइ सामथाया गोबां रोखोमनि दं
औ औ नोंगौ नोंगौ।
गावबा गाव बोथोरनि हिसाबाव मोननो हायो जेरै जों दायो नायबोला ओइ जो दैज्लां बोथोराव जों मोनदों थाइजौखौ जों मोननो हादों थाइजौ खान्थाल लिथुगुर बेफोरबायदिनो गोबां जों मोननो हायो आरो बेबायदिनो जे बेफोरखौ जों बेफोरनि जारै माने जों बेफोरखौ जानानै गोबां गावनि देहाखौ मोजां खालामनो हायो आरो जेबादि नांगौ भिटामिनफोरखौ जों मोननो हायो बेबायदिनो फिथाइ सामथाया जोबोद गोनां आरो जोंनि थाखाय
औ नोंगौ नोंगौ
बेनिखाय बेनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायना होगोन जे फिथाइ सामथाया मा टाइमाव माबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ मोननो हायो आरो जे बेखौ जाबोला जों माबायदि जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन
अ दाथ ग गरम बोथोरनि दिन दा जोंनि सोरगि गिदिं जों गोबां फिथाइ सामथाइ मोनो जेरै थाइजौ खान्थाल एबा लिथुखु नै लिसुमफोर मोननाय जायो दा जेरै नारेंफोर जेरै नारें निम्बु बुंनाय जायो बेफोर खौ मोनो आरो दा बायदियाव दा गासिबो फिथाइ सामथायाव मोनफा मोनफा गावसोरनि गुन थायो जेरै भाइटामिन सि ओ सोरनियावबा प्रटिन बिबां थायो सोरनावबा बेबादिनो गोबां गावबा गाव गुन थायो आरो औ दा जेरै आपेल होनबा आपेलाव जोंहा भाइटामिन सिखौ गोबां बिबाङाव मोननाय जायो दस जेरै ओ थालिर बुंनो थाङोब्ला थालिरफोराव जोङो पटासियामफोरखौ गो गोबां बिबाङाव मोननाय जायो आरो आरो बेबादिनो ओ नारें खमला बेफोरावबो भाइटामिन सिफोरखौ गोबां बिबाङाव मोननाय जायो
औ
आरो बेफोरबायदिनो थाइजौफोरावबो भिटामिन ए आरो भिटामिन सि बेफोरबायदि मोननाय जायो आरो
औ
गाग बेबादिनो गासिबो फिथाइ सामथायावनो गावबा गाव गुन थायो आरो औ दा नोंथाङा बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ नि बागै जेनेबा फिथाइ सामथाइखौ जाबा जोंनि देहाफोराव माबायदि गुन मोननो हा यो एबा जोंनि देहाफोरा मा हे हेफाजाब होयो बेफोर फिथाइ सामथाया बेफोरनि बागै एसे मिथिगौ नामा
मिथिनाया मिथिगौ जे जों फिथाइ सामथाइफोरखौ जायो जे फिथाइ सामथायाइया गोबां गावबागाव गावबा गाव खामानिखौ खालामो जे बिसोरो भिटामिनफोर थायो जे जोंखौ गोग्गो देहा लाखिनाय आरो जोंनि बे बे गावखौ मोजां लाखिनायाव हेफाजाब होयो
औ नंगौ नंगौ
बेनिखायनो फिथाइ सामथायाइया जोंनि थाखाय गोनां आरो बेखौ जों जायो आरो बेखौ बोथोरनि हाबायाव मोनो
औ औ
जोङो बेबायदि फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ आरो
औ।
बेबायदिनो आरो गोबां फिथाय सामथाय जे। जोंनि जायगायाव जाया जेरै आफपेला जोंनि जायगायाव जानो थाङा। जोंनि जायगाया गरम। ना बेनि थाखाय जोंनियाव आरो गोबां बेबायदिनि फिथाइ सामथायफोर दं जे जोंनियाव जाया आरो गोबाङा जोंनियाव जायो। बेबायदिनो आरो माबादि जों फिथाइ सामथाइखौ जों मोजाङै लाखिनो हायो आरो माबायदि जों माबायदि खालामब्ला फिथाइ सामथाइखौ मोजां लाखिनानै मोजां बुस्थु मोजाङै जाहोनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना
औ दा बुंनो थांब्लाथ' फिथाइ सामथाइफोरखौ मोजां लाखिनोबा जोंनि बारि बागानफोराव मोजाङै बा जोथोन लानांसिगोन बेफोरनि बिफांफोरखौ आरो बेफोरो दानि जुगावथ' गोबां सुबुंफोरानो बोरमा मोसौफोरखौ हेगारनानै होयो नालाय। बेफोरनि सायाव जोङो जोंनि सोरगिदिंखौ जेवरा दुमना लाखिनांगोन आरो। आरो जेरै फिथाइ सामथायाबोथ'। खायसे फिथाइ सामथाया थाब थाब सेवलाङोना। बेफोरखौ जोङो एसे जोथोन लाना एबा समाव जायोबा बेफोरनि थाखाय गारगारनाय जानाय नङा आरो। औ औ। दा खायफा खायफा फिथाइ सामथाइबो दं जेरै जोंनि देहा खौ जोबोर मोजाङै लाखियो। जेरै दा बुंनो थाङोब्ला बेफोरो जायखिजाया फिथाइ सामथायानो मा थाब थाबनो हजम जायो आरो। जेरै बेफोरो जेरै किसुमान जेरै दा जों बेदरफोर जाबा बा बिदिनो गोरा बुस्थुफोर जायोब्ला बेफोरथ'। थाब हजम जाया औ नाथाय। जों फिथाइ सामथाइखौ जुदि जायोब्ला बेफोरो जोंनि देहाखौ मोजाङैबो लाखियो। आरो थाब थाबबो हजम जायो आरो।
आरो बेफोर फिथाइथ' जोंनि देहायाव नांगौखिनि जिखिनि भिटामिन्सफोर दं। बा जाय बेमार आजारनि थाखाय भिटामिन्सफोरखौ नांगौ। बेफोरखौ जों फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो गोबां मोननाय जायो औ। बेफोरो जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनायाव मदद होयो आरो। जेरै बेमार आजारनिफ्राय बारग'नायाव मदद होयो। उ आरो जोंनि देहाखौ जेरै जों मिथिनायावथ' ओ फिथाइ सामथायाव गोबां सुगार होननाय थायो जेनेबा नेसारेल सुगार बुङो। बेफोरो फिथाइ सामथायाव गोबां थायो आरो बेफोरबो जोङो माने नांगौ बिबाङाव जायोब्ला जोंनि देहायाव बेफोरो सुगार प्रेसार बेफोरो एसे लिमिट आव थायो आरो।
औ।
आरो बेफोरो जोंनि देहाफोरखौ माने दैनि बिबांखौ लिमिटाव लाखियो आरो माने जेरै दिडहाइद्रेसन जानो होआ आरो औ औ दा नों जों फिथाइ सामथाइखौ फिथाइ सामथाइया जोंनि देहाखौ माबाफोर सेर बेखौ मा जेरै खथि खालामनो हायो बा जोंनि देहा गाहायाव माबाफोर मोनसे बेमार आजारनि बेफोरनि नुनाय बेफोरबायदि फिथाइफोरनि थाखाय नुनो मोनो नामा नोंथां सा एसे मिथियोबा
बेबायदिथ' जेबो खहा खालामनाय फिथाइ सामथाइखौ आं नुथ' मोनाखै दे जि गोबां फिथाइ सामथाय टर दोङो बेफोर जाबाय जोंनि मानसिनि देहानि थाखाय जि नांगौ बुस्थुफोर बेखौसो होयो आरो जा बे बोरै गाज्रिखौथ' आं नुनो मोनाखै जे मानसिनि देहाखौ जे माबा मोनसे खैफोदाव फिथाइ सामथायाइ हिसाबै बुंजाला जेरै दुमब्रु फिथाइखौ जों जानो हाया
औ औ
बेफोरबायदिनो जे जों बेफोरखौ जानो हाया बेफोरो नों मिडियाखौ खहा खालामगोन आरो ना
औ औ नंगौ दा बेफोरो फिथाइफोरा जों जाजाला आरो न' बेफोर जेरै जाग्रा फिथाइ सामथाइनि फिथाइआव गोग्लैला
औ
नंगौ नंगौ दा जोंफोर जायफोर फिथाइफोर जायो बेफोरनि बेफोरबो जों जोंनि देहाखौ इसे खथि खालामो जेरै जों जुदि नांगौ बिबांनि बांद्राय जायोब्ला औ दा बेफोरो जोंनि देहाखौ एसे लोरबां खालामनो हायो आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जायखि जाया फिथाइ बेफोरो एसे जेरै हजम जानायनि आरो जायनि जाहोनाव जों जेरै डायरिया बेफोरबायदि बा दिसेनत्रि बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो औ दा खायफा खायफा फिथाइ सामथायाइा जोबोद गोदै जायो नङा होमबा
औ
बेफोरबायदि फिथाइखौ जुदि जों बाद्राय जायोब्ला जोंनि सुगार लेबेल आ बाङो होननानै जों नुनाय मोनदों आरो।
औ औ नंगौ।
दा जे बुंनो। जों नुनाय बायदिब्ला खायसे खायसे मानसिफोरा माने खायफा खायफा खायफा फिथाइफोरखौ जायोब्ला बिसोरना खायफा खायफा बेरामफोरा बांनाय नुयो आरो
औ आरो बेफोर बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जुदि माने बेफोरो खायफा खायफा फिथाइफोरखौ जानो हाया आरो जेरै आरो जों जुदि फिथाइ सामथाइफोरखौ सुवालासिनो जायोब्ला बेफोरबो जोंनि देहाखौ एसे खैफोदाव खोलैनाय नुनो मोनो
औ
औ दा खायफा खायफा फिथाइफोरााव आरो बांद्राय मुलि होनानै बानायनाय जायो दानि जुग थ' गोबाङनो म होननानै बानायनाय जायो औ दा बेफोरबायदि फिथाइयाव गोबां एसिडफोर हाबना थायो एबा मा खायफा खायफा बिजानुफोर थायो बेफोरखौ जायोब्ला माने जोंनि देहायाव एसे खथि खालामा आरो
औ बेनिखायनो बेफोरखौ सुनानै जानांगौ आरो
औ औ नंगौ बेफोर फिथाइफोरखौ सुनानै जानांगौ बा मोजाङै दोननांगौ आरो बाथ्राया बेनो आरो जेनेबा जोङो जुदि फिथाइ सामथायाइखौल' जाबाय थायो जेरै जों जुदि नांगौ बायदि ओंखामफोर जाया बेनिफ्रायबो जोङो बेमार आजार जानाय नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला फिथाइ सामथायावल' जों नांगौ बायदि जेरै जोंनि देहायाव जा जा बुस्थुफोरखौ नांगौ बा मोनारेलस फोर नांगौ जायोबाबो जोंनि देहायाव एसे खैफोद गोलैनायखौ नुनो मोनो आरो औ औ दा नोंथाङाबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै
औ औ नोंथां दङ मोनबाय आं गोजोनबाय
औ औ दा जोंना समाबो एसे गोलाव जाबाय
औ
औ दे होमबा नों नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै औ औ दे नोंथां दे
औ